हेल'।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ उम आं नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने ओ फाथो आबाद ओ फाथो आबादखौ माने माबोरै मावो? ओ नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना?
औ। बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि गामि ओनसोल जों मेसें -मेसें बोथोरखौ जों फाथोखौ बांसिन फोनाय जायो।
औ।
जेरैहाय जोङो थिलि एबा दुब्लिखौ जोङो मोजाङै हालेवग्रना लानानै
औ।
ओमफ्राय जों बेखौ हाग्रा बंग्राखौ गुहोजोबनानै मोजाङै बेनि हाथरसाफ्लाब बेफोर थानायखौ मोजाङै बुफ्ले बुफ्ले गुन्दै खालामजुबनानै
औ
बेनिफ्राय जोङो फाथो बेगरखौ आगोल फोनायखौ दोनखानाय जायो नङाब्लाबो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जों बेखौ हाखो मोजाङै हेवना लानानै हाथरसाब्राफोरखौ बुख्रेब नानै जोङो बे बायना लाबोनाय एबा न'नि थाखानाय फाथो बेगरखौ जो सा सेरस सास्रो फोनाय जायो आरो नोंथां औ बेयो बेनिफ्राय दान मोनसे बा दान मोननैनि उनाव एसे गोजौ गोजौ जाबोयो आरो औ बेनिफ्राय बेनिफ्राय जों बेखौ गोजौ गोजौ जायोब्ला जों बेखौ मुथा फुनानै मुथा खानानै हाथाय बाजारफोराव फाननो लांनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बेनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो हायो। बेबायदि खालामनानै औ बेनि ओमफ्राय जों फाथोया जेब्ला गोजौ गोजौ जायो अब्ला जों बेखौ बेनि बिलाइखौ गांसे गांसे खानानै न'आव लाबोनानै जोङो बे खौ फाथ जों बेखौ धारा एब्ला धारा एबा फाथो नङाब्ला दख'ना सरायजों बे बेफोरबायदियाव लामस्रो लामस्रो होनाय जायो आरो।
औ
औ बेनि उनाव बे रानोब्ला बेखौ जोङो फाथो होननानै बुंनाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय जों बेखौ बेनि देन्था एबा दंफांखौ जोङो मुथा मुथा खा नानै जोङो हाखर एबा दैमाफोराव गारनानै दोननाय जायो आरो
औ औ नोंथां
बेनिफ्राय जों बेखौ
फाथोखौ जो फाथोखौथ' जों जोंनि बर'निज बर' समाजाव सोरबा सुबुं थैयो अब्ला जों बेखौ दाहा हेंगारनाय एबा खास खर्मआव जों फाथोखौ जोंनो नां फारगौ
औ
बेनि थाखाय जों बेनि फाथो जोंनि बर'आव सोरबा सुबुं गामिफोराव सोरबा सु सुबुं थैयोब्ला जों बेखौ नांथारगौ। औ बेनि बेनि देन्थाखौ आरो जोङो स दान मोनसे बा दान मोननैनि उनाव नायनानै जेब्ला बेनि बिगुरा गुगायो अब्ला जों बे बेनि बिगुरखौ उम बोख्लानानै जोङो फोराननाय जायो।
औ बेनिफ्राय आगोलथ' बेबायदि कारेन्टनि माबा गैयामोन। बेबस्था गैयामोन जों गोदो साथि एबा लेम्पफोरजोंनो गोबां सोलिबोनाय सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
औ बेनिफ्राय जों बेखौ साथिनि खाला साथिनि खालायाव सोनानै खेरासिन होनानै जों बेफोर फोजोंनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो।
औ- औ
औ बेनिफ्राय जों बेखौ फाथोखौ जों गोबां दुरुं बाहनायनाय माब बायदि बायदि बानायनायाव जों बेखौ बाहायनो हायो आ नोंथां
औ नोंथां
फाथोआ जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां माने जोंनि बर'नि औ जों बे खौ जा जों गोबां रो जों बेखौ गोबां मैगंबो संजायो जेरै अमा बेदरजोंबो संनानै जानो हायो। नाफोरजोंबो रुदुबनानै जानो औ बेबाय दिनो जों बेखौ गोबां बिगा बिगा फोनानै जों बेखौ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जों जोंनि बर' सुबुंफोरखौल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो बेबायदिनो फाथो आबाद मावना नै फाननानै जों गोबां न'खर जौगाहोनायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ औ नोंथां
औ नोंथांनि गामि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदियैनो मावनाय जायो नामा नोंथां?
औ ओ नोंथाङा ओ बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो माने एखे रोखोमैनो फाथोनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथाङा दानि जे बुंलांदों बिदिनो एखे जोंनि ओनसोलावबो माने एखे माने बिदिनो ओ फा थो आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ जोंनि ओनस सोलावहाय फाथो आबादनि अनगायैबो माने गोबां रो खोमनि आबाद मावनाय जायो आरो नों थां जेरै- मेसें बोथोरावहाय जोंना फाथोआ फाथोखौ फोनाय जायो नालाय नों थां ओ बिनिफ्रायनो ओ फाथोनि अनगायै बो माने मेसें बोथोराव जोंना गोबां आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै- जोंना ओ माइ गायग्रा जायगा जेरै- फोथार बे फोथार फोथारावहाय जोंहा ओ माइ गायनायनि अनगायैबो मेसें बोथोराव गोबां माने आबाद मावबावनो हायो आरो नोंथां ओ जेरै- जोंहा ओ टेक्टरजों आथिखालनि मुगायावथ' जोंना मोसौ हालि गैला नालाय नोंथां बेनिफ्रायनो आथिखाल मुगाया जोंहा टेक्टरनि जुग जायोना जानानै फैबाय बेनिखायनो जोंहा टेक्टरजोंनो हाल एवग्रोनानै लायो नोंथां। ओ जेरै- इयाव बुंनो थाङोब्ला जोंना टेक्टरजों हालेवखांनायनि उनाव बेवहाय माने माबा मोनसे आबाद मावनोब्ला जोंना गिबियावनो नांगोन जो माने बिधान नांगोन माने जेरै- जोलै नांगोन आरो जोंनिया नोंथां ओ बिदिनो जोंनि न'खराव माने गैखायाब्ला थिना दोनना गैखायाब्ला ओ बिदिनो नारसारिफोरनि लाबोनाय जायो बिदिनो बाजारफोरनि फ्राय बायना लाबोनाय जायो बिदिनो लाबोखांनायनि उनावहाय जोंना ओ बै हेवनानै लाखानाय जायगा फोथारावहाय जेरै- ओ बेसरब्लाबो बिदिनो जोंना ओ माने साबस्रि साबस्रि गारनानै फोनानै होनाय जायो आरो नों थां बिदिनो जोंना औ बिदिनो जोंना फोबाय फोनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो लासै लासै बिफांनि महराव लाबोयो नोंथां बिफांनि महराव लायोब्ला जोंना ओ आबादारि आ माने जोथोन लानांगौ जायो जेरै- बेयावहाय एम्फौ जादों नामा बा माबाफोर एम्फौ अख्लायदों नामा बे फोरखौ माने जोथोन लानाय जायो आरो नोंथां। औ जोथोन लानायनि गेजेर जोंनो जोंना बिदिनो बायदिसिना हासार मुलिबो माने हो फानांगौ जायो आरो जों आबादारिफोरा जेब्ला नोङो ओ आबादखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो रोङो अब्ला नों मोजां फिथाइ मोनगोन आरो नों थां ओ जेरै- जोंना ओ बेसर फोनाय होननानै बुङोब्ला जोंना बेसराथ' गोबां खामानियाव होयो। ओ जोंना ओ बेसरा जा ओ गोजौ जानानै फिथाइ थायनानै जोंना बिदिनो बेसरखौ फुना लानाय जायो औ फुनानैहाय जोंना बै दुब्लि फोथार जायगायावनो माने जमायै जयै दोननाय जायो। ओटेख बिनि उनाव जोंना ओ ट्रेक्टरजोंनो एबा मेचिनजोंनो बेखौ नाफिननाय जायो आरो नोंथां ओ नानायनि उनावहाय बेखौ न'आव लाबोनानै एसे फोरानस्रोनांगौ जायो। फोरानस्रोनायनि उनावहाय ओ बेयो माने थाव गुबै जायो जोंना जेरै ओ न'आव जानायथाव जायो ओ फेरेद नांगौ जायो आरो बेखौ नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोंना ओ बे बेसरा जेसेबां गोबाव बोराय जासिम थायो एसेबां गोबावनो माने बै थावा ओंखारो आरो जोंना थाव गुबैया ओंखारो आरो नोंथां। ओ औ गोदानै बे बोसोरावनो जुदि गायनानै बे बोसोरावनो फेरेदोबा जोंना थावा माने गोबां खम ओंखारो आरो नों थां बिदिनो ओ बे बेसर फोनायनि अनगायैबो जोंना गोबां बिदिनो मैगं थाइगं गायनायखौ माने नुनो मोनो आरो नों जोंनि ओनसोलावहाय। ओ जेरै नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि फाथो बे फाथोखौबो माने ओ बेसरखौ जेरैबायाददि फैयो फाथोखौबो ओरैनो माने फोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो फाथोआबो जोंना गोबां खामानियाव होयो माने जोंनो फाथौखौबो माने नांगौ जानानै फैयो आरो नोंथां, सानसे समावहाय औ जोंना माने बिदि बिदिनो कासकर्म जाब्लाबो जोंना फाथोखौ माने अमाजों अमा बिबुरजों एवनानै होनांगौ जायो आरो जों ओ मानसि थैयोब्लाबो जोंना बे फाथोखौ माने अरगारनाय जायो आरो जायखौ बुङो फाथोनिफ्राय नारजि महराव लायो नालाय बे नारजिखौ जोंना माने ओ अरगारनाय जायो आरो नोंथां। ओ अरगारनानै जोंना बि जाहाथे मानसि सावनायाव थांना फैनाय ओ गासै गावजों फैफानाय गासै मैलाफोरानो जेन स्र' जायो होननानै माने बे फाथोखौ माने नारजिखौ माने अरगारबासो जों माने न' न'आव हाबनायनि सिगां। ओ बिदिनो लोगोसे जोंना नारजि होननानै बुंङोब्ला ओ गोबां माने खहाबथावना ओंख्रि होनानै जोङो बुंनो हायो। ओ आरो जोंना खौबो औ फाथोखौबो जोंना ओंख्रि जायो जेरै नाफोरजोंबो रुना जानो हायो, अमाजोंबो जानो गोथाव जायो ओ बिदिनो जों बायदि रोखोमै माने संनानै जानो हायो। जेरै एवनानैबो जानो हायो आरो नोंथां। ओ बेखौ जानायनि अनगायैबो जोंना जेरै बिनि जायखौ बुङो जोङो बिनि बिगुर होननानै बुंनो हायो जेरै बिफांनि बिगुर बुंनो हायो औ बेबो जोंना गोबां खामानियावनो होनाय जायो आरो नोंथां। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव मोब्लिब गैयामोन ओ मोब्लिबनि माने आंखालमोन बेनिखायनो जोंना फाथोनि बिगुरखौनो माने जिरनानै फोराननानै ओ माने साथियाव माने बेखौ खेरानसि थाव होनानै लागायना लानाय जायोमोन आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना फाथोआबो गोबां खामानियाव होयो आरो नोंथां ओ माने बुंनो थाङोब्ला जोंना फाथो फाथोजोंबो माने एंगारहायै सोमोन्दो जानानै दङ ओम बिदिनो जोंना ओ साथि लगायनायल' नङा नोंथां बेनि बिगुरखौ जोंना ओ जेरै ओ दुरुंबो बानायो भागा बानायनाय जायो नोंथां बिदिनो औ गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो मानसि जा मानसियाथ' ओ ओंख्रि जाखायोआनो ओंख्रि जानायनि ओ लोगोसेनो जोंहा ओ गुबुन गुबुन खामानियावबो माने होयो आरो बे जोंना फाथोआहाय नोंथां बेनिखायनो जोङो बेफोर आबादखौ माने मावनांगौ जायो जेरै आरो इयुनावबो बिदि बिदिनो मावलांबाय थानो हाथों बा मावलांबाय थागोनखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां नोंथांजोंहाय बे फाथो आबाद गायनायनि नोंथाङाहाय एसे ओ फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा थाबाय नोंथांनि सिम ओ बिदिबा नोंथां जोंना दोननाय नि समाबो जाबाय नङा होमब्ला औ नोंथां उनाव लोगो मोनलायनोसै नोंथां दोनथ'लायनोसै औ दे